औ खोनादों ना नोंथाङा औ जोबोद मोजां अ एबार लाउड आरो क्लियार खोनादों ना खोनायाखै
औ नंगौ खोनादों मोजां खोनाबाय
औ जोबोद मोजां ओमबा अब्ला जों दाइरक्ट आयदायावनो बार लां दिनि
नंगौ नोंथां
औ
था
आं सोंथि खालामनायाव अब्ला नोंथांनाव आथिखालाव ओ नों नोंथांमोननि ओनसोलाव दाउनि बेसेना केजिआव बेसेबां राङाव फानगासिनो दङ
औ जायोथबा जों नआव फिनाय दाउखौ होन्दों थाङा
नोंगौ नोंगौ दाउ लकेल
नंगौ नोंथां औ जोंनि ओनसोलावहा दायो दाउआ एसे बुरजायानो दाम बेसेना जेरै आं दाखालिसो बायना जादोंमोन दाउ लकेलखौनो नआव मानोना जोंहा नै नआव थैजोबबाय जब्रा जानानै गोजां बोथोराव जायो ना दाउनि बेराम औ बोसोराव खेब नैयाथ फैखाथारो बे दाउ जब्रा जानाया बे जानानै नआव माने दाउआनो गैला जोंना दाउ बिमा मासे ना मानैल दं ओमफ्राय दाउ जाजानाय दाउ गैला आरो बेखायनो दाखालि आङो आलासि फैदोंमोन नआवहाय बेखायनो दाउला बायनानै जाहोदोंमोन बेहाय लादों ओ बाजौ रांमोन केजियाव लकेल दाउआ औ गथायै गथायैनो जायथुबा जों जिउ थानायावनो बायनाय गथा उनाव जों बि बेखौ बेबायदिनो सुयो बिथांमोना फारलायाव सुनानै से केजियावहा बाज जौरां जादों आं लाबोदोंमोन से केजिनि एसे खम दंमोन ओ गुजौ ग्रामनि एसे बुरजा आरो बेबायदिनो आं बाजौ होआसै एसे खम होबाय आरो रांखौ
औ औ औ
दाइनजि ना बेसेबा होदों आङो औ बेबायदि होन नानै लाबोनानै गोदा फैबाय बेदरखौ साफा खामनानै बुथारना साफा खामना गांफोर बिगु बिगुरखौ जिराखै आरो सावफ्रेमबाय
सावफ्रोमबाय बेनो मोजांसिन जायो नोंथां मोदोमनाय मोनो बिदि सावफ्रोमबाय
ओमफ्राय सावनानै गोदाबाय गोदानानै बिबौफोरखौबो जोंथ बिबौखौबो गारखाया नालाय बिबौ बो जायो आमायथु बिखा आमाइ थखल बिखा बेफोर गासैखौबो जायो आथिंखौबो जायो जों खौल गारनाय जायो आरो नोंथां आसिखौल गारनाय जायो नोंगौ बेफोरखौ औ जाजोबो बेफोरखौबो गासैखौबो लानानै गारनानै आरो ना बेफोरखौ दानखनानै गारनानै सुना नाबाय सुना नायब्ला माने अब्लानिया ओ बाजौ जौ ग्रामनिबो एसे खम ओंखारदों आरो
औ
बेबायदि औ
से केजिनि एसेल' खम ओ बेदर बेदरा जेनेबा मासे दाउआ जेब्ला बेदरनि महर मोनो होमब्ला बाजौ ग्रामनिबो खमाव मोन ओ जादों बेनि बिबाङा
आं आइथिं खर'फोरखौ गारनानै आरोना
नंगौ नंगौ
नोंगौ बेबाय बिदिनो जानाय जायो दा बेबायदिनो आथिखालावथ' जोंनि सुबुंफ्रा जों न'आव फिनाय जायथुबा जों लकेल दाउ होनना बुङो बेनि फार्मिंफोरखौ खालामनो नागिरा मानो आं बेखौ हमनो हाया दासिमबो नाथाय दाना बे जों जाबाय थानाय ब्रयलार दाउ होनना बुङो जाय थुबा हाइब्रिद दाउवा औ बेनिसो बांसिन जों फार्म खामनाय नुदों दाउनि पलट्रि फार्म होन्ना बुङो इंराजियावहाय बेबायदिनो जोंनि ओनसोल ओनसोलावबो गोबां बेबायदि ब्रयलार फार्म खालामनानै जिउ खांगासिनो मानसिफ्रा बा लाबबो मोनजादों आरो जोंनि ओनसोलाव मोनसे फ्राय
नोंथाङा बेनि गेजेराव बयलार दाउ आरो लकेल दाउनि फारागखौ फोरमायनो हागोन नामा बे बयलार दाउ जों माबायदि जायोब्ला देहायारि जों भिटामिन्सफोरखौ मोनो जोंनि मोदोमाव आरो लकेल दाउखौ जायोब्ला जोंनि देहायाव माबायदि भिटामिन्स मोनो
नंगौ नोंथां औ आं आं गोबां मानसिफोरजों सावरायदों बेनि सोमोन्दैबो आरो आं देहा फाहामगिरि बिथांमोनजोंबो साफा सानै देहा फाहामगिरि सावरायदोंमोन बिथांमोनहाबो बुंदोंमोन जे ब्रयलार दाउआथ गासैबो नङा गासैबो सोरबा देहा फाहामगिरिया मोजांबो होनना बुङो सोरबा देहा फाहामगिया गाज्रि होनना बुङो एफाग्राब गाज्रि होनाबो बुङा नाथाय सासे देहा फारिहामगिरिया एसे बुंदोंमोन आंनि सिगाङावहाय खि ब्रयलार दाउआनो बेयो बेखौ बांसिन इन्जेकसन बा ओ दावाइ मुलिफोर होनानैसो बेखौ फिसिबोनाय जायो ना लाय बे दाउखौ ओरैबादि गिदिर बानायो ब्रैजिबा सानावनो बिनि अजना बा बिनि गिलिरा नै नै केजि बा थाम केजिसिम जानायखौ जों नुनो मोनो ओंखायनो एफा बेबादि ओ दाउफथ थाब थाब देरनाया गाज्रि जायो होनना बुङो आरो देहानि थाखाय गोहोम खोलैयो उनावहाय नंगौ आरो बेखौ जों रासायनारि मुलिफोर बा इनजेकसन बिजिफोर होनानैसो जों फेदेरबोयो नालाय बेखायनो बेखौ जानायखौ एसे खमायबा मोजां बा बेखौ जाबाबो मोज मोजाङै खामना जानांगौ जेरै जों सिगाङावनो बेखौ रुनानै बिनि दैखौ गारनानै आरो मोजां सुनानै जों बेखौ जायोबा मोजां होननानै आं सानना लायो आरो नोंथां आरो बेबायदिनो जों दाउ लकेल जायथु जों नआव फियो बे दाउवाथ थ गासैबो बिथिंनिफ्राय मोजां बे दाउआ जोंनावहा प्रटिन होयो
खेला नोंथां जोंनि ओ आबहावायाव देरनाय आरो जोंनि ओ माखासे आदार जों जानाय आदारफोरखौ जों गारना होनायखौ मोनबाय दा बेनि थाखाय जोंनि थाखाय मोजां आरो जोंनि आ बिसोरबो एम्फौ एनला आरो ओ बिलाइ बिजौ गोथां मो गोथां बिलाइफोरनो जायो नालाय दा जों बेनि थाखाय जों मोजांखौ साननानै लानो हायो आरो दा जोङो ब्रयलारनि आदार खौ नायनो थाङोबा बिसोरनो ओ बानायनानै होखानाय जायो आदारा। जेराव बेहाय माखासे मेकेल ओ भिटामिन सि एद खालामनानै होनाय जायोमोन।
नोंगौ नों थां आं एसे फोरमायनो सानदों नों नों जोंनि ओनसोलावहा दानिया ब्रयलार फिनायनि उम अनजिमायाबो बांबोगासिनो। मानो होनबा गामियावहाय गोबां बेखार सेंग्राफोर दङ। बा सिख्लाफोर दं। बिथांमोनाबो ओरैबायदि खामदों गावनि फ्राय फैसा थाखा खरसा जाया आरोना। बांद्राय जाया जायो बिथांमोना न'ल लुना होनांगौ न'आव लुनानै लाइट फोर लागायनाय बा दाउनो ब्रयलार दाउनो आदार जगायनाय बासनफोरखौ आइजें आयलाफोरखौ गावा बायनांगौ जायो ओमफ्राय बेनि उनाव कम्पानि मोनसे प्राइभेट कम्पानिया होफैयो बे दाउनि जोलैखौ फिसा दाउ फिसाखौ होफैगोन आदार हरजोबगोन गासैखौबो हरो आरो ना बिथांमोना नोंथाङा बेखौ फिनानैल हरनांगौ बिसोरनो अब्लानिया ब्रैजिबा साननि उनाव नों बेखौ गिदिर खालामना हरोबा मुलि गासिबो आदार थांमोनानो होफैजोबो बास नोंनि फिनायनि जायगाया नोंनि जागोन जायगाया न'आ नोंनि जा नोंथांनि आरो आदार जाहोनाय आइजें आयलाफ्रा नोंथांनि जानांगोन आरो बेबायदिहै बिथांमोनहा होफैयो ओमफ्राय आ ब्रैजिबा साननि उनाव फिनानै हरदोंबा बेनि गिलिरजों नोंथांनो रांखौ होयो। बिथांमोना जेरै पार किल' बा से केजियावहाय बिथांमोना ओ नैजि रां बिदि होयो आरो। फिनायनि नामाव ब्रैजिबा साननि उनाव बेबाय औ केजि एवहाय केजिसेयाव नैजि रां नैजिबा रां बायदि होयो बेबायदिनो आं बांद्राय मिथिया बेसेबां होयो आं बिदि खोनादोंमोन सिगाङाव नैजि ना नैजिबा रां ना ब्रैजिमोन आं बावबाय। औ बेबायदि होयो आरो ना केजिसो बेवहाय बिथांमोनानो लानानै थाङो बायनानै बेबायदि। औ बेबायदियैनो मोनसे फार्म सासे सेंग्राया औ एराउन्ड से रोजा दाउ फिना हरदोंबा बिथाङा दाइनजि रोजा बा स्निजि रोजा बिदि रां खामायो होननानै आं खोनानो मोनदों आरोना ब्रैजिबा सानावनो औ बेबायदिनो गावनि जिउखौबो बानायदों आरो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव गोबां बिदिनो ब्रयलारनि फार्म बानायगासिनो आरो नाथाय बे ब्रयलारनि फार्मा मा खालामो बिनि खिफोरा मोनामो मैला आरो बेबायदिनो बे मोनामनाय बेजोंनो मा जायो थाम्फैफ्रा बांद्राय बांनो हमदों जोंनि जायगायावहा औ बेबायदिनो आबहावाखौ गुबुंले खालामदों ओरै ब्रयलारनि खियाव बाना फैयो ओमफ्राय फैनानै जोंनि न'खरफ्राव बा न'आव फैनानै जों ओंखाम जानाय दैलु दैला बा आइजें आयला थोरसि फोरावनो बाफैयो बेफोर थाम्फैया बेबायदिनो बिजानुफोरखौ लाबोगासिनो आरो लाबो बायदि जों एसे बेफोरनिफ्रायनो मिथिंगायारि बा आबहावानि गावनि देहायारि खहाबो मोनदों आरोना नोंथां
नंगौ दा अब्ला जों बेखौ ओ ओ ब्रयलारनि बेलायावथ' जेनेबा जों बुंनो हाबाय बेबायदि बिजनेस लेभेलाव मडेलाव फैबाय आरो जों लकेल दाउखौबो बेबायदिनो जों गोबां फिसिनो हानायनि सुबिदा जायोना जानाय बिथाङा बेनि सोमोन्दै फोरमायनो होन
आर खेबसे फोरमायनो हाबावगौमोन नोंथाङा आं बारा खोनायासै
औ आं होनदों नोंथां माने जेरै ब्रयलारखौ फिनानै सासे ओ सुबुङा रां आरजिनो हादों जोंनि बिदि लकेल दाउखौबो बेबायदि गोबां फिनानै रां आरजिनो हागोन ना हाया होननानै आ'
औ नोंथां औ बेनो ओ लकेल दाउखौबो फिनानै आरजिनो हायो नाथाय बिथाङा एसे गोनोखोआरि ओ ट्रेनिंफोर लाबा मोजां जायो माबोरै जों बेखौ फिनांगौ ब्रयलार जेरै ब्रयलार दाउनि सोमोन्दै बा बिनि बिथिङावहाय जों गोनोखोआरि ट्रेनिं लानायखौ नुनो मोनो आरो जों बिदि बे गोनोखोआरि बायदिहै दाउखौ फियोबा जेरावबो ओंखारनो होआबा लकेल दाउखौबो जों बयलारफोरबायदि फिनानै जेरै रां खामायनो हादों बेबायदिनो जोंबो बेबायदि लकेल दाउखौ फिबा खामायनो हागोन होननानै आं सानो सानो मानोना ब्रयलार दाउखौ फिनायावहा ब्रयलार दाउखौ न' सिङावनो नायसियो जेरावबो थांनो होआ बेयाव आदारल' जगायना हायो बेबायदिनो जुदि लकेल दाउखौबो जों न' बा मोनसे ओ बेरा होथिनानै गाैबो जायगायावहा लांदां जायगायावनो बेरा होथिनानै फिबा मानिया आरो दार होनानै फिबा बिथांमोनाबो एसे खारनो हानाय मानो हानाय जानांगोन ना एसे से लांदां जायगायाव अब्लानियासो लकेल दाउफोर देरोनो ओरैनो खाथियाव दोनबाय थाबा देरा खारनो हायाबा मानो हाया बिदि जागा मोनाबा देरनो हाया बेखायनो बिथांमोननोबो एसे जायगा होनांगोन आरो खारनो
जायगा होनानै माने ओ जायगाखौ गुवा गुवारसिननि गोनां जानानै फैगोन आरो
लागिले नोंथाङा ओरैबायाददि बाउणडारि वालफोर होनो हायो आरो गोजौ गोजौ ग्रिन गोथां रोखोमनि जि मोनो औ बेबायदि ग्रिन हाउस बायदि औ बिदि खालामनानै फिबा बांसिन जों मुलाम्फा मोननो हागोन बिदि खालामब्लासो जों जोबाल लकेल दाउआवहा बोसोरावहा खेबनै खेबथाम बेराम जायो बेफोर जानो मोननाय नङा नंगौ
आथिखालाव जोंनिथिंजाय माने ओ लकेल गुबै नङाल'सिनो लकेलनि एसे गुबुनै ओ सनालि होननाय बायदि मुं खोनादों बे दाउखौ जोङो औ बेखौ लकेलनि महरैनो लानानै फैदों ओ जोंनि ओनसोलाव गोबां मानसिफोरा फिनानै बेजों रां आरजिनो हागासिनो दा जोंनि ओ बर' सुबुंफोराबो बेबायदि इनिसियेटिभखौ लानो सुबिदा मोनदोंना मोना
औ हागोन नोंथां हागोन बेबायदिनो हायो सनालि दाउखौ खौबो एसे फारागथि नुनो मोनो लकेल आरो सनालियावहाय नोंथां जोंहा समा जाबाय उनाव सावराय एसे मालाबा आरो गोजों गोजांनो थाबाय नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय
नोंथांनिसिमबो गोजोननायखौ जासिहरबाय दे